हेलौ।
हेलौ औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
ओ ओ नोंथाङा ओरैनो दङ ना?
औ दा ओरैनो दंथयो आं।
औ दे बिदिब्ला जोंहा दोरोङारि खेलानि सोमोन्दै एसे सावरायदिनि नामा?
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे। हेलौ औ औ खोनादों नोंथां।
जोंना बिदिब्ला दोरोङारि खेलानि सोमोन्दै एसे सावरायदोंनि नामा?
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
खोनादोंबा?
औ खोनादों नोंथां देनाय बुंनाय।
जोंहा दोरोङारि खेला होनोब्लाथ' जों
औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओ गेलेबोबाय थानाय जेरै उन्दै समाव जोङो गेलेनाय बेफोरो माने गेदेरफोर गेलेनाय खौ नुनानै उन्दैफोरा सोलोंनाय जेरै हाय- ओ उन्दै समाव जि गेलेयो जेरैहाय हिन्जावसाफोरनि खेला मोननैसो आं बुंनो सानो। जेरै ओ आबै दु दुद आरो काबादि आरो बेबायदिनो रि दि बिदिनो बिमा थालायनाय बायदिफोर माने जोङो बेफोरबायदि खेलाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेफोर खेलाफोरा दोरोङारि खेला बेफोरखौ माने- ओ जि गथ'फोरा गेलेनो रोंजेनबाय। गेलेनो रोंनायनि उनाव जाबा उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोरबो माने बेखौनो नुयै नुयै सोलोङै सोलोङै माने ओ बारास्लायबोबाय थानायखौनो माने जोङो दोरोङारि खेला बुंनो हायो ‌
औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो हौवासाफोरनि खेला होनबा जों गुबुन गुबुन मोननो हायो जेरै बाथा गेलेनाय। बायदि बायदि औ। जेरैहाय जोंहा हिन्जावसाफोरनिबो जोङो मोनबावनो हायो गर गेलेनाय बायदि बायदि।
औ औ नोंगो नोंथा।
जोंहा बेफोरखौ गेलेनायाव माने गोदो ओ बा उन्दै समाव गथ'फ्रा माने गावनि जानाय आरो फरायनायफोरखौनो माने दोनथ' थ'नानैबाबो गेलेगोन बेबायदि जायो आरो। फरायसालियाव थांब्लाबो ओ फरायसालियाव थांब्लाबो माब्ला फरायसालिया गगोन माब्ला जोबगोन बेख खौहाय माने बिसोर सानबाय थायो फरायसालिया गखांनाय लोगो लोगोनो गेलेन मोनगोन बेखौ सानबाय थायो फरायसालि जोबनाय लोगो लोगोनो बिसोरो बे दोरोङारि खेलाखौ माने गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो। जेरैहाय जोङो बिमा थालायनाय खेला होनोब्ला जोङो बुंनो हायो ओ मोनसे बेंखनावहाय माने बिमाया थानाय। बेफोरबायदि माने बिदिनो बेलेग बेलेग माने ओ गुबुन खेलायाव गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो। माने गोदो समनिफ्रायनो बे फोरो माने दोरोङारि खेलाया बास्लायबोबाय थादों जेरैहाय जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला बेफोर खेलाया जोंनि सावस्रिनि थाखायबो मोजां होननानै जोङो बुंनो हायो। जोंङो ओरैनो दलर दलदै थाबाय थायोब्ला माने जोंनि सावस्रिया बेरामि बायदि माने नोरजि जिया जानाय मोनो जोङो बेबायदि गेलेस्रां मास्रां खालामोब्ला जोंनि सावस्रियाबो माने मोजाङै थायो।
औ नगौ नोंथां औ।
जोंङो नुनो मोनो आरो। नोंथाङाबो एसे हस फिसाफोरनि खेलाब फोरनि मुं बुंनानै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। आं ओरैनो सिगां एसेबांबो खेल गेलेनाय जायामोन उन्दै सम समाव आं जा एसे एनै मिथियो आं बेखौ खौनो फोरमायनोसै जेरै नोंथ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो हौवासा फाबो मा बाथा गेलेनायफोरखौ गेलेयोमोन नङा होनबा बेजों लोगोसेनो बे हाखर खिखर बेफोरखौबो हौवासाफ्राबो गेलेयोमोन बिदिनो थाखो खोमालायनाय बेनिफ्राय बेखौ मा होनो ओ आं माखासे खेलाफोरनि नाम मिथिजोबा नाथाय आं गेलेबोनो मोनो मोनदोंमोन आरो गर गेलेनाय बेफोरखौबो हौवासाफोर गेलेनो औ फिथु गेलनाय बे फोर दंङमोन बिनिफ्राय बे मा होनगोन बेखौ औ आदि दिगा बलंगा गेलेनाया मा होनो मा खेल होनो बेखौ खौ बेफोर खेलाफोरखौबो माने जों गेलेनो मोनोमोन औ बिदि बेफोर खेलाफोरखौबो जों गेलेनो मोन्दोंमोन आरो गोदो दा मोनसे बेफोर गेलेनायाव औ औ गेलेनो मोनदों दा बेफोर खौ गेलेनायावहाय माने मोनसे मुजिहाबनाय थायो आरो उन्दै समावहाय मानि बेफोरखौ गेलेनानैनो रंजाखाङो नाय मोनोमोन आरो उन्दै समाव बि बेफोरखौ गेलेनानैनो माने सासे गथ'आ सांग्रां जाबोयो आरो माने जेरै जायफोर गथ'फोरा माने गोदोनि समाव बेफोरबायदि खेला दुला गेलेयामोन ओरैनो सिरि थायोन बेफोरबायदि गथ' फ्रा माने एसेबां सांग्रां जायामोन गोदोनि समाव बेफोरबायदि खेल गेलेनाय नैनो माने गथ'फोरा सांग्रांथि जायोमोन गावबा गाव देहाफोरनि सायावबो स्ट्रं जायो बेफोरबायदिनो आरो आथि बेफोरो मा दोरोंङारि हिसाबै जोंहा मोनसे बेसेन गोसा जाफैबाय माने आथिखालाव गोमालांनो हमनाय हिसाबै जों गावबा गाव मोनसे हारि हिसाबै
औ
बेसेन गोसा जानानै थाफैयो आरो बेफोर गेलेनायफोरा
औ-औ नंगौ
गेलेनांगौ आथिखालनि गथफ्रा नाथाय बेफोरखौ गेलेला जोंहा गोबां सोलायनाय फैबाय औ
खौ नुनो हमसै माने
नआव थानानैनो माने मबाइलाव थायो बांसिन गथ
औ- औ आथिखालाव
माने बेफोराव जोंङो एसे गाज्रि नुयो आरोना समाजाव
औ गाज्रि नुनायजों लोगोसे से माने ओ बे गथआ माने गोबां गोदोनि गथजों रुजुयोब्ला माने गोबां माने आलादा जोंङो नुनो मोनो जेरैहाय बिदि गेलेयोबा बिनि देहाया गोबां स्ट्रं जागोन बियो उन्दै समनि फ्रायनो मबाइल नायनानै बिनि मेगनाबो हामा जानो हागौ आरो दलदै जिरायना नायबाय थानाय देहायाबो माने नोरजिया बेफोरबायदि मोननो हागौ। स्ट्रं मोननाय नंङा। बिदिनो आरो जेरै जोंहा माने आथिखालाव गोबां खम बेफोरबायदि दोरोंङारि खेला गेलेनायखौ नुनो मोनसै। माने औ जोंहा थेवब्लाबो गोबां माने इन्टारनेसनेल खेला बायदिफोरावबो माने बेफोरखौ दानिया होनाय नुनो मोनसै आरो जेरैहाय जों काबादिफोरखौबोथ जोङो नुनो मोनसै आथिखालाव गोबां बेफोरखौनो मोजां गेलेयोब्ला नों सासे मुंदांखाबो जानो हागोन आरो बेजों लोगोसे रांबो आरजिनो हागोन
औ औ नोंगौ
बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै आथि
बेफो औ बेफोर खेला फोरनि गेजेराव माने बेफोर खेलाफोरनि गेजेराव माने केरियार दानो हा सै आरो ना आजि
औ केरियार हासै औ गोदोनि दिनाव ओ बोरला गावनाय बायदि बायदिफोर गेलेयोमोन। बेफोरखौबो आथिखालाव माने आरसारि गेलेनाय बायदि बिदि नुसै आथिखालाव बेफोर गेलेनानै मोजां मोननायजों लोगोस से मुंदांखा जानायजों लोगोसे नों माने नोंनि जिउखौ दा फुंनायावबो माने गोबां मदद मोनदों आरो।
औ औ
ओ गोसो गुदुंब्ला नों गेलेनायावनो थाबाय थानो गोसोबा नों थाबाय थानो हागोन जुदि नोङो माने आङो ओ गेलेनाय खौ दोन्थनानै साख्रि बा ख्रि लानोसै होनब्लाबो नोङो डाइरेक्ट माने थोंजोङै माने सा ख्रि मोननायनि ओ सुबिदाखौ मोनो आरो बेफोरबायदि माने आथिखालाव गोबां ओ दोरोङारि खेलाफोरखौ लानानै सुबिदा होनायफोरखौबो नुनो मोनसै आरो
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां
जोंनि माखासे दे औ बुंनायसाय देलाय
नोंथाङा माने जोंनि ओ बर' गथफोरा माने आथिखालाव माने दोरोङारि खेला फोरखौ गेलेयो ना गेलेला बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां ओ बिदिनो जों आथिखालाव जोंनि बर' गथ'फ्रा खायफा जायगायाव दासि बो गेलेयो आरो खाय फायाव गेलेला नङा होमबा जाय फोरबायदि जायगाफ्रा एसे टाउन मोखां जाबाय बेफोरबायदि जायगाफ्राव बे खेलफोरखौ जों गेलेनाय नुनो थाङा। बिदिनो जोंना गोबां गामि बिथोर थायोना?
औ
बैफोरबायदि गामि बिथोरफोरावहाय माने दासिमबो माबेबा माबेबा खेलखौ गेलेनाय नुयो खिन्थु गासैबो खेलखौनो गेलेजोबला जेरै आङो आथिखालावथ बाथा गेलेनाय बे फोर खेलफोरखौ गेलेनाय खौनो नुनो थांला। जेरै बिदि बेैफोरबायदि मा माखासे गेमफोरखौ गेलेयो जेनेबा काबादि हाखर खिखर बेफोरखौ खायफा खायफा जायगाफ्राव दासिमबो गे-गेलेयो गामि एरियाफ्राव। गथफोरा बेनि माखासे गेमफोराथ गोमालांबायानो होननांगोन जोङो गेलेनाय खोनो नुनो थांला माखासे गेमफोरखौ मा खालामना लाखो जोंनिया ओ नेसनेल गेमफोरजों गेमफोर
औ
गेमफोरजों मा होनो आथिखालावहाय औ सरजाबनानै लाहैबाय आरो माने आथिखालाव
ओ ओ
बेबायदिनो नोंथां।
जोंहा बेबायदिनो जोङो बेफोरबायदिनो माने गोदोनि खेला जेरैहाय दम गेलेनाय आरो बिदिनो सानस्रिनाय गेलेनाय बायदिफोरबो दङमोन। आथिखालाव माने सानसे गेलेनायनिबो माने बादायलायनाय बायदि नेसनेल गेम बेफोरबायदियाव माने नुनो थांसै आरो।
औ औ नंगौ नोंथां
दोरोङारि खेलाफोरखौ माने आथिखालाव माने खायफाया गावनि जिउनि थांखि दानायाव बा केरियार दानायाव बाहायदों आरो खायफाया माने उन्दै समाव जि गेलेबाय बे गेलेनायनि उनाव देरोब्ला बेखौ जेब्ला नोगोर मोखां जालाङो नोगोर मोखां जाखांनायनि उनाव बे गेलेनायखौ माने ज्राब दोननायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
जोंहा आथिखालाव माने नोगोर मोखां जानायखौ जोङो बुङो नाथाय गामियावबो आथिखालाव माने गोबां खम गेलेनायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ
औ जोंहा बेफोरखौ गेलेनो नां औ गेलेयोब्ला जोंनि दोरोङारि नियारि मालां लोगो लोगो गो मोनाय न जोंनिसो खेला होननानै जोङो माने गुबुना बेफोरबायदि बुङोब्ला जों जेबो बुंनो हानाय नङा आरो जुदि जों बेखौ गेलेयानो बा बाहायानोब्ला जोंहा आरो बुंनो आरो बोरै
औ नोंगौ नोंथां नोंथां आं जोबनायाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथांनाव
औ औ
जेनेबा उन्दै उन्दै गथ'फोर गेलेनायनि अनगायै गेदेरफोराबो गेलेनाय माबा माबाफोर खेलफोर दङ नामा
औ उन्दैफोर गेलेनायनि अनगायैबो गेदेरफोरा गेलेनाय होनोब्ला जोङो खाबादि बायदिफोरखौ जोङो मोनो आरो जेरै खमलायनाय गेलेनाय हौवसाफोरनि औ काबादि खौ हिन्जावसा गेदेरफोराबो गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जों बोलायनाय बायदिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो
औ आथिखालाव फुटबल क्रिकेट बेफोरखौ गेल
औ औ बेफोरखौ नुनो मोनो औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ जागोन दे नोंथां दे दे